खुलुमबाय खुलुमबाय
औ खुलुमबाय आदा औ
ओमफ्राय दा मा खालामबाय थादों
आं नै दा ओरैनो दंफैयो दा
आदसा सा
मावथ'याखै आरोखि
उम
ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथाङा मा खालामदों?
दा दंथ'यो बिदिनो बिदिनो समाजनि खामानि मावनाय बेनोसै लेखा बर'नायनि खामानि मावगासिनो दं
मा होनदो आदा
लेखा-लेखा बानायनो नागिरदों
अ अ अ
उम
ओ लेखायाबो जाजोब्बाय खालामजोबबाय लिदनाय मानायफ्रा जाजोब्बाय द्राय मैया हरबाय साफायनो साफायखांनायनि उनाव गाबोनफोर सफैगोन खोमा लेखाया
ओरैनो मा मा लिखा बानायदों आदा मानि
हारिमुनि
अ हारिमुनि ना
उम हारिमुनि।
आ-आदाया नैबे सिफुं हारिमु आफादाव मावो नामा?
सिफुं हारिमु आफादाव आङो बिदि मावनाय जाया अब्लाबो हारिमु मायावनो बेरायबाय थानाय जायो ओंखारबाय थानाय जायो।
औ औ औ औ
उम हारिमु बिथिंआवनो
मोजां आनो
दा बेनिफ्राय नोंथाङा माफोर दामो सिफुंफोर दामो नामा खाम
आं सिफुं दामा आदा आं दासो सोलोंगासिनो दं खाम
औ खाम उम उम उम
ओमफाय बेजों लोगोसे दे - दैदेनो आरोखि ना
अ ए दैदिनो उम उम दा बिदिनो गथ'फ्रा साबेसे दं बेहाय मोसाग्रा दामग्रा?
जोंनियावथ' बुरजायानो दं आदा दिनै जोङो गोलोम बोथोरनि मोनसे सोलोंथाइ मावबादा लानो नागिरदों आरोखि ना। जि दिननि हाबाफारि। ओ दिनैनि दिनै जिस्नि थारिखनिफ्राय जागायनानै नै नैजिथ' थारिखसिम आरोखि ना औ दिनै जागायगोन आदा औ
लागोन बेहाय
मोसानाय दामनाय देनाय जोंनि जेसेबांनाखि दोरोङारि मोसानाय दं जेसेबांनाखि दोरोङारि दामनाय दं जों दिनै बाहाय सोलोंगोन आरोखि ना जाहाते सोरबा गोसो गुदुंफ्रा बाहाय बाहागो लाफैनो हागोन आरोखि जाय-जाय हारिमुआव गोसो गुदुं दं दामनो मोस सानो फोराव गोसो गुदुं जानानै दंबा बेखौ सोलोंफैनो हागोन आरोखि ना माने सिफुं हारिमुवा आफादनिफ्राय जोंना फोरोंगिरिफोर फैगोन आरोखि
उम
बिदिनो साखाथि बाखाथिनो जोङो बिदिनो आर'जलाइखौ हैदों आरोखि लाइजाम गावबुरा - गावबुरानो जेन'बा ओ सोरबा गोसो गुदुं दंबा थिनहर होननानै आरोखि।
औ
औ
ओ मोजां हाबाफारि बियो एखदम माने मोजां नांबाय आं खोनानानै
औ औ
दा बेफोरबायदि नैबे गोलोम बोथोरनि समाव गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बिदिनो मावबादा लादों सोरबा सोलोंथाइनि मावबादा हारिमुनि मावबादायावनो गुबुन गुबुन आयदाफोर थाबावो जेरै मा होनना बुङो बेखौ मेथाइनि आयदा थाबाय थ'ब्लानि आयदा थाबाय गिटारनि आयदा थाबाय हारमुनियाम आरो बिनि गेजेरावनो बे मेथाइ आयदायावनो बिदि गोदान मेथाइ थाबाय सुबुं मेथाइफोर थाबाय बायदि बायदि गुबुन हारि हारिसाफोरनिबो रावारिफोरनि गुबुनफोरनि बो लाफाजोबनो हायो आरो दा नै मा दंङ मोसानायाबो जेरै कथ थाबाय सथ्रयाव थाबाय बर'नि दोरोंङारि मोसानाय थाबाय
औ
बिनि गेजेरावनो आरो बे मोसानाय आयदायावनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आयदाफोर थायो जेरै जेनेबा हमना ला बरनि दोरोङारि मोसानायाव बारदै सिख्ला मोसानाय बागुरुम्बा खैजोमा खुरनाय दाउ थै लोंनाय दाउस्रि देलाइ मोसानाय दा बेफोरो गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ बेखो सोलोंनायाव बिराद दा मोजां नैबे गोलोम बोथोरनि समाव लादों आं साबायखर बहुदबार दा
औ
मोजां मोनदों आं
बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ लानांगौबो माने जोंनि कालसारानो जोंनि सिनायथि नालाय जोंनि कालसार गैयाबानो जेबो गैया मथा मथि जोंनि सिनायथियानो कालसारसो
औ
औ
दा बिनिफ्राय बिनि गेजेरावनो हमना लास्राबाय आरो फावथिना जायखौ बुंदों जोङो बे फावथिनायनि गेजेरजोंनो माखासे आं एन एइस डि एन माने नेसनेल स्कुल अफ ड्रामा बे इंराजियाव बि
औ औ
आं दा बेफोरबायदि द्रामानि सोरबा नै मासनि सोरबा मार्च म सिनि सोरबा जिबा साननि बेफोरबायदि मावबादाबो लादों फावथिनानि थाखाय सोरबा आरो माने सावगारि एरनायनिबो मावबादा लादो
माने नैबे गोलोम बोथोर नि समाव ओरैबायदि माने हाबाफारि जायो माने मोजां नांङो आरो बै खौबो गावबा गाव माने मुखुब जानानै थानायनि थाखाय सोलोंथाइ बि बिथिङाव आरो रावबो ओरैनो गोग्लैसोनानै थायाखै ओरैनो बेरायनानै थायाखै
औ
बे बयबो माने सोलोंथाइ खौ लानो थाखाय बयबो नाजानाय बेखौ नुनो मोनदों मोजां नांदों बेयखौबो दा जोंनि दोरोंङारि मोसानायावनो बरफोरनि दा हमनानै ला बागुरुमबा दोहौआथ जेनेबा जानानै थांबाय
औ औ
ओदफ्राय बारदै सिख्ला दानि बारदै सिख्लाबो जागोनखौ होननाय खोनादों
दिल्लीयाव देखायहैनायनि मोनसे थांखि लादों होननाय खोनागासिनो आङो बेयो
औ।
जाहैनोबो हागौ।
जाहैनोबो हागौ बेखौ एनै खोनागासिनो
ओम माने जोंनि दाख्लै माबा बे बा-बागुरुम्बा दोहौआवनो एसे सोमोनां होजोबखादों आरोखि ना जोंनि भारत हादरनिल' नङा। गुबुन गुबुन हादरनिबो गोबां सुबुंफ्रानो माने बे मोसानायखौ मुहिनि नांदों आरोखि ना।
औ मा मोजां नांदों बयबो बुहुमनाङैनो गोसारबाय।
औ।
दा बेबादि जौगाहैगोन सानाखैमोन।
दिन्थिहैैनांगोनबो आरोखि ना माने मोजां मोनदों आरोखि। जोंनि हारिमुखौ बरनि हारिमुखौ।
औ। दा बिनिनो दा बारदैसिख्लाखोथ' जागोन होननानै खोनादों आरो बेखो सिगाङावबो बैसोरो गिदिर गोलावफोरा माने बारदैसि सिख्ला मोसानायखौबो जोङो बिदिनो लाफाबावगोन। बे बाथ्राखो खोथा होबाय थादोंमोन नालाय।
औ औ।
बे हिसाबै जुदि जाफुंमारोबाथ' गथ'फोरनि गोसोआव बै बागुरुम्बा दोहौनि मायानो दासिमबो जोबनानै थाङाखै।
हारा हारा देहा सोलेर गासिबो हाबजोबनानै दङ दासिमबो माने गोमोरनोनो रोङाखै।
आंनो गोसोआव गोजांस्रिवनाय मोनबावो दासिमबो। थ' समायना रमायना बिबार बायदि गेवलां गेवथां सिख्रिफोरबायदि गोजांस्रिवलायो आरोखि ना जेनबा गुबुन हादरनि जेनेबा सुबुंफ्रा जेनेबा नायोना। जेनेबा रियेक्सन नायो आरोखि ना भिडिअ हगारो ओमफ्रायो बेखौ नुयोबा बिसोरथ' सोमोनाङो आरोखि ना बिसोरजों लोगोसे गोसोआ बोरैबा मोनफालायो आरोखि आं। अ गुबुन हादरनि सुबुंफ्राबो जोंनि कालसारखौ बिराद गोसोआव मुहिहाबनानै दं आरोखि बेफोरबायदि सानो आरोखि ना।
औ औ बेनोथ'।
अब्ला जोंनि जोंनि बिदिनो मोसानायफ्रा अब्ला जोंनि मोसानायफ्रा बिसिनि देहायावबो गोजांस्रिवहैयो बेफोर बायसानो आरोखि ना।
उम। माने गुबुन हा हादोरनि हारिसाफोरनि अननायाव जुदि मोजां मोननाय बयबो जुदि होयोबा जोंफ्राबो गोसोखो मोजां मोनो। गोजोननाय मोनो उम देरगारनाय मोनो। गोग्गानाय मोनो मोनसे फिसा हारिया जे माने बुहुमनाङैनो जे बयजोंबो अनसायजादों जोंहाबो मोनसे गोजोननाय फैबाय।
औ।
दा बिदिनो हारिमुनि बेलायावथ' दा बिदिनो हमनानै लादो नै दावस्रि देलाइ दोङो।
औ।
दा दावस्रि देलाय दा बारदै सिख्लानि जायगायाव दावउस्रि देलाइ मोसाबाबो खोथा गैया कारन बारदै सिख्लाया एसे गोरा जायोना मोसानाया आरो बेफोरबायदि गो गोराखोसो नागिर बाव आरो आरो बेफोरबायदि गोराखोनो जुदि मोसाना दिन्थिफुंबावनो जुदि हायो देरहासार जानो हायो अब्लाना आरो साबसिनबावसो।
उम उम जोंनानै बे बागुरुम्बाया एसे माबा जायो आरो एसे आसस्थै मोसानाय जायो आसथे बेनिफ्राय बारदै सिख्लायथ' एसे गोराबो मोसानाय जायो नालाय माने फ्राथ फ्रिट जायो आरोखि देहाफोरखौ फ्रात फ्रिट समायनासिन नुगोन आरोखि ना
औ
अ बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदिसो जेरावबो आखा फाखा फ्राद बेफोरबायदि सानगोन आरोखि गुबुन हारि
माने बारदै सिख्लाजों दाउस्रि देलायजों एसेल' फाराग दोङ। माबायदि दावस्रि देलायाबो बारदै सिख्ला बायदिनो खारनो नागिर फामो। एसेल'सो बिनि माबाफ्रा खमायो आरो।
ला मथाथि केमथाखालाय बियो केेमथाबादि जायोखायो स्पिडआव बारदै सिख्ला दाव देलाइ स्पिडआव थाङो।
दा होमबालाय मेंनाया बिजोंनो समान समान खारफाजोबो दावउस्रि देलााय मोसायोबा। बा बारदै सिख्ला मोसायोबा मेंनाय एखेयानो जायो बेनि बा फ्राय माने माने मोसानायनि ओ बिनि महरफ्रासो एसे आलादा जायो।
औ।
दा बिनिनो हारिमुनि बेलायाव दा जोंनिया बर'फोरना मा होनना बुंयो इखो ओ। सुबुं मेथाइ बे सुबुं मेथाइनि बेलायावनो जोंना दा माखासे ओरै जायो
औ
ओ सुबुं मेथाइ हमनानै ला हाबा मेथाइफोरा गोग्लैबाय बैसागो मे मेथाइफ्राबो गोलैबाय।
औ
ओ बिनि गेजेरावनो देमसि मोसानाय दा बिखेखयनि बैसाग नि साबजेक्टआव हमनानानै ला ओरैबायदि मे बेले बेजे जानो नागिरो समाव। आं मोनसे सानबाय थायो दा बैसागो मेथाइ होनना बुङो बैसागो मेथाइआव माने मोनसे उदां गेवलां फोथाराव मोसानायनि देंखोनि बिनि मेथाइ सोदोबनि देंखोफ्रा एसे आलादा जायो।
आरो मोनसे पार्टथ जेनेबा बैसागो ओ जावजा होननाय बुंदों बैसागो जावजा मोसा जानाबि बे देमसि मोसानाय जायखौ बुङो जरा सेंग्रा सिख्ला मोसानाय दा बेफोरबायदिनो मेथाइनि देंखोआ एसे आलादा जायो बिनि मेथाइनि सोदोबफ्रा ओंथिफ्रा एसे आलदा जायो। दा बिनि गेजेरावनो फैयै फैयै मा जादों बे बैसागो मेथाइनि बे देमसि मोसानायावनो गोदो जोंङो गेजेर ससेयाव मोसायोमोन दायना तफ्लिस होननायजों हारमुनियाम दामनानै बिनि देंखो देमसि मोसानाया बे फैयो बे जात्रा लांदांगाननिफ्राय फैनाय होननाय। दा बिनिफ्राय बेनो जिनिसा दा आरो नैबे आ। जुगा एसे आलादा जाबाय नालाय दा बेनिफ्राय मेसिनफ्राव बानायनाय मानाय बि ओ कारेन्टजों दामग्रा गिटार माबा बैफ्रा बेजों दामनानै बेनि खाबु दायना तफ्लानि दामनायनि बलजो आरो खामनि दामनाय बल इसे जे आलदा जायो दा बिनि गेजेरावनो आ बे ओ मि सिनफोरजों से आलादा जायो।
अ।
दा बिनि बेले बेजेनि थासारिखौ दासिमबो माने थोंजोङै आबुं महर खालामनो हायाखै।
दा बेयाव माखासे सावरायनो गोनां थाबाय। सावरायनो गोनांथ' मेरला दंबावो दा।
औ समाबो जाबाय आदाना।
ओ समाबो जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। अ उनाव सावरायसै दे दे दे दे।
औ औ आदा दे।